हेलौ नोंथां
हेलौ
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां दे बुंलाय
नोंथाङा मा खालामबाय दं?
आङो दा ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो ।
औ खबरफोरा मोजांब्ला नों आंबो जिरायनानै दं दे नोंथां ।
नोंथांनिया माबोरैहाय
आंनाबो खबरा दं दे बिदिनो मोजां साब
औ
नोंथाङालाय खाम जाबाय नामा नोंथां ना साहा लोंबाय
ओंखाम जाथ'वाखैनो साहा लोंखांबाय नोंथां ।
औ नों आं दा नोंथांखौ कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय । नोंथांखौ आं आङो मोनसे नोंथांजोंला सावरायनो थाखाय मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन आरो बेै थफिखखौनो आं नों थांखौ सावरायनोनो औ बाङो खुसेरनि सायाव सावरायनोसै आरो ।
औ खुसेरनि सायाव ना नोंथां
अ अ अ खुसेरनि सायाव औ खुसेर खुसेरनिफ्रायथ' जोङो गोबां रोखोमनिबो मुवा बेसाद बानायनो हायोना नोंथां ।
औ हायो मुवा बेसाद मुवा बेसाद बानाय बानायनो हायो नोंथां उम
औ खुसेरनिफ्राय जोङो औ खुसेरनिफ्राय जोङो सिनि सिनि बानायनो हायो आरो गुर मेथाइ बानायनो हायो आरो जोङो गुसेरखौ जोङो गरमावबो जोङो गुसेरखौ जे फानो गुसेरस बिदै
औ खुसेर बिदै औ।
खुसेर बिदैखौबो जोङो माने गरमाव लोंबाथाय थान्दा जायो होनना मिथिनो मोनो आरो। खुसेरनि बिदैखौ लोंबा बै खुसेरनि बिदैखौ जों ङो लोङो आरो जोङो खुसेरखौथ' खुसेरखौ जोङो बा फुजा मन्दिर बेफोरावबो बाहायनाय जायोबा मबा सोरनिबा हाबा बा सोरनिबा जोनोम सान बेफोरावबोथ' जोंनो नांखागौ। न' नोंथां?
औ बाहायो नोंथां।
औ बिदि बाहायो आरो जोङो खुसेरखौ खुसेरखौ जोङो जोङो खुसेरखौ गायनोबो थाखायबो जोबोद गायनायावबो जों जोथोन लानांगौ आरो। जाहाथे जोङो खुसेनि फ्राय खुसेरखौ जोङो मोजां मोननो हायो बा खुसेराव बिदै मोजां जायो खुसेरा मोजां जायो बेनिखायनो जोङो खुसेरखौ जोबोद जोथोन लानांगौ बे आङो खुसेरखौ मारै जोथोन लानांगौ आं बिनि बागै बाय सावरायनोसै नोंथां। खुसेरखौ जोङो खुसेरखौथ' जोङो फार्स्ट बिनि खुसेरनि बिजौ बा बिजौ खौ जोङो गाहाय नांगौ। जोङो गाहायनायनि सि गां जोङो बेयाव जोङो बेरा होना लाग्रोनांगोन। जाहाथे बियाव मोसौ बोरमा औ
औ नोंगौ नोंथां नोंथां आं नोंथांनियाव मोनसे सोंलु सोंनो लु बैदोंमोन।
औ नोंथां सोंजायो सों।
जायगायाव गायो ब्ला जोङो खुसेरखौ जों साबसिन जानाय नुनो मोनो माबायदि जाय जायगा माबाय बायदि हायाव गायोब्लाथाय जोङो खुसेरखौ साबसिन जानाय नुनो मोनो जों।
औ खुसेरखौ जोङो हायाव गायनायखौ ना खुसेरखौ गायनो थाखाय जोंनो एसे बाला हा औ खोनादों खुसेरखौ गायनो थाखाय माने जोंनो गुरै हानांगौ जायो आरो एसे।
हेलौ
गुरै हा औ नोंथांखौ नायाखै नोंथां नोंथां
हेल' नोंथां
खोनाबायना नोंथां? नोंथां खुसेरखौ जोङो गायनो थाखाय औ हाखौ जोंनो एसे गुरै बारा बांद्राय गुरैबो नङा गोराबो नङा बिदि नांगौ आरो बेखौ खोनादों नोंथां? खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथां अ खुसेरखौ जोङो बिदिनो हा गुरै याव गाहाय हा एसे
औ औ औ खोनादों खोनादों बुं नोंथां । दे बुं औ बुं दे बुं दे बुं दे बुं दे नोंथां खोनादों । औ